अ खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
आङो समाव बैसागोनि बागै सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन
अ नंगौना नोंथां सावरायजा गोन दे नोंथां
अ बैसागो होनबथ' जों बयबो मिथिखायोनखा बर'नि रंजाथाइ फोरबो होननानै नङा होनबा
नंगौ
अ बेबायदिनो जेरै बैसागो होनब्लाथ' जोंनिया बैसागोनि सेथि सिगां सैथो दाननि लासाव जेरै मोसौखौ जों थुखैनो लाङो नङा होनबा।
नंगौ नंगौ नोंथां
अ दैमायाव लाव हालदै दिग्लिथि बिलाइ बिदि खनसायना जों मोसौखौ दे दै माबा फुख्रियाव थुखैनो लाङो आरो बिदिनो।
औ नंगौ नोंथां
मोसौखौ थुखैखांना मोसौ थुखैनाय समाव जेरै मेथाइबो खनो। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय थानाय बिदि मेथाइखौ खननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
सागोन मोसौ थुखैखांनानै बेनि उनाव सेथि सानखालि बैसागोनि सेथि सानखालि बयबो गेदेर उन्दैखौ मान खुलुमो।
नंगौ नोंथां।
मोनो जोंनियाव आरो बेबायदिनो बैसागुआव बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ बोराय बुरै बयबो ज' जालायनानै मोसा मोसाना मोसायो मोसानानै बेबायदि न'खर न खर मोसानो थाङो। मोसानानानै न'खरा जेरै मोजां मोनबोला सोरबा माइरं हरो बा रां हरो बेखौ हरनायखौ जोंनि समाजाव नुगासिनो दं। बेबायदिनो नोंसि नावबो बे बाय दि होमबा माबायदि रंजा बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो? आंनो एसे स खोन्थानो हागोन ना नों? हा
हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो बैसागु फोरबोनि सायाव आङो अब्ला फंनैसो फोरमायनानै होनोसै। नोंथाङा जेरै बुंदों नंगौ बर'बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'नि ओरोंजों सरजाबनानै बर' हारिनि सुबुंफोरा बोथोरजों सरजाब फा नानै फालि जानाय खुंजानाय मोनसे जोबोद गिदिर रंजाथाइ फोरबो। दा जोबोद गिदिर रंजाथाइ फोरबो होननानै बेनिखायनो बुंनाय जायो मानोना जोंनि बर' समाजनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बैसागुखौ गावनि आंगो हारिमुनि मोनसे सिनायथि होननानै मुलुग दरबारावनो जोङो फोरमायनो हायो। दा नोंथांनि ओनसोलाव बर' सुबुंफोरा बर' हारिनि रायजो राजाफोरा जेरैबायाददि बैसागुखौ फालियो जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो बैसागु फोरबोखौ रावबो बावगारनानै थाङाखै। जोंनि ओनसोलाव गोबां बर' गामि गामि सुबुंफोरा बैसागु फोरबोखौ बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय ओ सुबुंफोरा फालियो बिनि सिगां मोसौनि बैसागुखौ जोङो ओ से अ ट'खालि मोसौनि बैसागुखौ खुंनाय जायो। दा जोंनि ओनसोलाव बो नंगौ बर' समाजा मोसौखौ एंगारनानै मोसौ जुनादखौ एंगारनानै बैसागु फालि नाया माब्लाबाबो जागायजेना बेनिखायनो बर'फोरा आबाद गाहाय हारि हिसाबै मोसौखौनो लो खि होननानै सानो मानोना मोसौजोंनो हालेवनानै जायो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुनि गिबि सानखालि मोसौखौनो सिगां मान होग्रोनानै बै मोसौखौ ओ दैमायाव थुखैनो थाखाय होलांनाय जायो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबादिनो सिखारग्रोमोना फुंनि समावनो साना ओंखारैनि सिगांनो न'खरनि सुबुंफोरा सिखारनानै न'नि मोसौखौ गलियाव खानाय न'नि मोसौखौ माखासे दोनि बा हा सारायनि हांगारफोरखौ हल'नानै बेखौ थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि मोदोमाव फाख्रा सिख्रा दागोखौ फुननानै होनाय जायो नोंथां? बेबादिनो औ दागो फुनखांनायनि उनाव मोसौनि गं आरो आसुगुरावबो ओ थाव गुबैखौ फुननानै होयो बेयाव मोनसे जोंहा बिगियानारि फोथायनायबो दङ। मानोना मोसौआ बैसाग दानाव बैसागु फोरबोखौ खुंखांनायनि उनाव जोंहा दैज्लां बोथोर फैयो नङा होनबा नों थां दा बै दैज्लां बोथोराव दैज्लांसे मानि जोङो मोसौजोंनो हालौनानै आबादखौ मावनांगौ जायो बेनिखायनो बिगियानारि मोनसे फोथायनाय खौ लानानै बै मोसौनि गं आरो आसुगुरफोराव थाव गुबैखौ फुननाय जायो मानोना थाव गुबैखौ मुलि महरै फोथायनानै फुनो।
मानो फोनो बेखौ?
मोसौनि आसुगुराव जेब्लायबो जेब्ला मोसौआ सौखा बेमार जायो अब्ला मोसौनि आसुगुरावनो सौखा बेमारा जायो आरो मोसौनि गङआ जेब्ला माबा मोनसे ओ बेमारफोरा जायो अब्ला गंङाव बांसिन जानायखौ मोननै मोननाय जायो। बेनिखायनो नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेनिखायनो बे बिगियानारि फोथायनायाबो हाबफानानै दङ जे मोसौनि आसुगुर आरो गङाव बै थाव गुबैफोरखौ फुननाया जाहाथे दैज्लांनि समाव ओ मोसौआ मोसौजों हालौनाय समाव मोसौआ जेबो बेफोरबादि सौखा बेमारफोरा जानो हाया बेखौबो फोथायनानै जोंनि ओनसोलाव फुननाय जायो नोंथां। दा बेबादिनो फुनखां आरिखां मोसौखौ दैमायाव होलांनानै लावखारफोरा एबा न'नि बिगोमाया मोसौखौ थुखैहैनाय जायो। थुखैखांनानै लाबोनानै गोदान माखासे मोसौनि दिरुंफोरखौबो सोलायनानै गोद गोजाम दुरुंफोरखौ गारनानै गोदान दुरुंफोरखौ मोसौनो होनाय जायो जेरै जोंबो सुबुंफोराबो बैसागु फोरबोआव बयबो गो दान गानग्रा जोमग्राखौ गानो नङा होनबा नोंथां दा बेबादिनो मो सौनोबो गोदान बोसोरनि मुङाव थुखैखां लोबखां बै मोसौखौ ओ मान होग्रोनानै मोसौनोबो जोङो गोदान दुरुं होनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव मोसौनि बैसागुखौ बेबादिनो फालिनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नामा?
आरो बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावबाय गोदोनि समाव जेरैबायदि गाजा गोमजायै फालियो। फालिनायनि माखासे थासारिया गोबां सोलायदोंबाबो नाथाय फालिनायाथ' जोबनानै थाङाखै नङा होनबा नोंथां। जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां माखासे सुबुं फोर गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बायजोनि गुबुन हादोरफोराव थाहैदोंब्लाबो बैसागुखौ मोनसे ओ गावनि हारिनि गुबै फोरबो होननानै बिसोरबो माखासे ओ जौस्रांआरि प्रग्राम बानायनानै बैसागुखौ फालिनाय जायो। आरो बेयाव मान नंगौ बैसागुआ मोनसे रंजाथायारि फोरबोजों लोगोसे हारिमुआरि गाबखौबो सिनायथि होयो नोंथां ना। मानोना जेब्लायबो बैसागु फोरबोजों बर'नि सुबुं मोसानाय बर'नि दोरोङारि माखासे दामग्रा, आइजें-आयला, बर'नि माखासे गाननाय जोमनायनि सावगारि बर'नि दोरोङारि खेला बेफोरखौ जोङो बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजोंनो दिन्थिफुंजोबनाय जायो आरो बियो मोनसे जोबोद गाब गोनां फोरबो बेबादिनो गामियारि ओनसोलाव रंजा-बाजा आथिखालसिमबो जोबोद रावबो बैसागुखौ बावनानै थाङाखै। उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरि बैसोगोरा सुबुंफोर गासैबो बैसा गो होनबाथाय गाव गावनि न'खरनि हाबा हुखाखौ दोनथ'नानैब्लाबो रंजानायनि मोनसे खराग महरै बे जोङो जोबोद गाजा गोमजायैनो खुंनाय जायो नोंथां। आरो माबाफोर फोरमायबावनो गोनां दङ नामा नोंथां?
औ दङ जेरै बैसागु समावथ' बयबो बेबायदिनो रंजा बाजा रंजा बाजा गामि गामि बयबो मोसालायो बेबायदिनो जेरै जोंनिथिजाय जा अन्थब हरो बेखौ बयबो बैसागोनि सा सातदिन फालिनाय जाया होनबा
नोंगौ नोंथां
बयबो ज' जालायनानै बा जमा सावरि बादारि जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो उम बैस ओ बैसागो समाव जेरै मोसौ थुखैनायनि उन उनाव मोसौ थुख खांनायनि उनाव जेरै बायदिसिना हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगं खनसायनानै जेरै दिंखिया बा खान्थाल थाइजौ मानिमुनि बेदि बायदिसिना हाग्रानि बायदि मैगं थाइगंखौ खनसाय सायनानै संना जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि जाय नोंसिनिथिजाय बिदि जायो ना जाया नोंथाङा एसे साब खोन्था नांगोन
बेबादि जानायखौ जोंनियाव गोखा गोखै जानाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
नोंगौ
औ
आरो नोंथाङा माबाफोरो सम
सावरायनायनि समखौ जासिगोन बादि मोनबाय आङो नोंथां
औ नंगौ जासिगोन
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय
औ दे